ओ खोनादोंना औ-औ। औ-औ-औ दे होमबा टपिकगा जिउ खुंनाय राहाखौ लानाय जाबायना? आं औ आं जागायजेेननोसै।
औ।
जिउ खुंनाय होनोबोला जिउ खुंनाय राहा होनोबोला जों गोबां खामानिखौनो जों फोरमायनो हायो आरो। जोंनि ओ बिसेसखरि जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव जिउ-जिउ खुंनाय राहा होनोबोला जोङो फ्राय ओ आबाद मावनानै जों जिउ खुंनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनि बे ट्राइबेल माहारि बर' माहारिया जेनेबा बेब बेफार बानि जिउ बा साख्रि-बाख्रि बेबायदि मावनाया जोबोद खम आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
फ्राय ओ फ्राय ओ गुजि ओ नाइन्टि पारसेन्टयानो फ्राय ओ आबादनि सायाव सोनारो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जेरै जिउ खुंनाय राहा होनोब्ला जेरै ओ जोंनि बे ओनसोलाव मेनलि ओ माइ आबाद मावनाय जायो। आरो बेजों लो ओ गुबुन-गुबुन फसलफोर जेरै ओ फरला-फरला, जिंखा खुमब्रा, लाव बेबायदिनो बानलु खेति थालि
औ नंगौ नोंथां।
हायजेंनि खेति बेबायदिनो गोबां जों ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बां-बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोना, साहा आबाद गोबां बेफोरजों फ्राय मानसिया जिउ खुंनाय राहाखो बा गावगायनि सोलिलांनाय राहाखौ बानायलांनो हायो आरो आरो जायफोरा बेफोर आबाद गैया खामायनाग्रा बैसोरबो बैफोर बागानाव खामना गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ बानायना लानो हादों आरो। बेबायदिनो जों गोबां गुबुन गुबुन नुनो मोनो जेरै
ना हमनानै फाननाय
औ नंगौ नोंथां औ
आरो बन गोरान बे हाजोफ्राव लायनानै फानफैनाय बेबायदिनो आरो ओ बेबायदिनो गोबां जों जिउ खुंनाय राहाखौ बेफोरखौहाय ओ माबादों खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै जोंनि आइफोर ओ ना हमनाय होनोबाथ' फेमासखा जि जिउ खुंनाय राहा थाखाय जोंनि बे ओनसोलाव फ्राय आइजोफोरा ना हमनानै बेफोरखौ हाथाइ बाजाराव फानहैयो बेदोंनो न'नि नांगौ गौ खरसा पाटिखो ओ बायनानै बा दिहुननानै लायो आरो बेबायदि खालामनायखौ जों जों नुनो मोनो जोंनि बे ओनसोलाव आरो बेनि अनगायै
औ
आथिखालाव गोबां मानसिफोरा ओ दुखान होनानै जिउ खुंनायखौबो जों नुनो मोनदोंसै आथिखाल मुगायाव सोरबा ओ साहानि गला सोरबा सि दखान सोरबा बिदिनो हार्डवेरनि दुखान सोरबा बिदिनो मटर गारिनि गेरेज बेबायदिनो बायदि बायदि ओ जों दुकान होनानै बा गला होनानै गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ जों ओ दै देननायखौ नुनो मोनदों आरो नैबे आथिखालनि मुगायाव आरो आरो दायो बांसिन फेमास जोंनि बे ओनसोलाव फ्राय इ रिक्सा होनना बुङोना। इ रिक्सा उम बे इलेक्ट्रिक रिक्सा
बेखौ गोबां गोबां मानसिफोरखौनो ओ बायनानै बेजोंनो भारा बुनानै गावनि जिउ गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ बानायना लानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नों
जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बेबायदि ओ इ-रिक्सा इलेक ट्रिक रिक्सा बेबायदिखौ गोबां बायना लानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो बिनि अनगायैबो सोरबा ओ बेबायदिनो ओ कमारसियेल गारि जेरै ट्रेक्टर बेबायदिनो दि आइ बेबायदिनो गुबुननियाव भारा बुनानै बेबायदिनो जों जिउ खुंनाय राहा दानायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
आरो बेबायदि औ ओमफ्राय दे दे बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय फंनैसो बुंनो हागोन नाामा जिउ खुंनाय राहानि सोमोन्दै
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङाथ' जिउ खुंनाय राहानि बागै ओमफ्राय गोबां फोरमायबाय नंगौ जोङो थांना थानो गोनांबा जोङो जायखिजाया मोनसे खामानिखौथ' जोङो मावथारनांगोन जानो लोंनो थाखाय बा जोङो- गाननो जोमनो बा जोंनो रां रुफानि थाखाय जेरै जोङो फिसा फिसौखौ फोरोंनो थाखाय जोङो बिदिनो जना थांग सि्लाय सिथ्लाय जिउ खुंनाय राहायाव जोङो मोनसे नङा मोनसे गाव खासा जायखिजाया मोजां खामानि जोङो सायख'ना लानानै जोङो मावलांनाया जोंनिया ओ खामानि आरो बिदिनो नोंथाङा जिउ खुंनाय राहानि गोबां खामानि बुंबाय औ नंगौ जोंनि जिउ खुंनाय राहानि अनगा मोनसे गाहायानो जाहैबाय जोंनि आबाद मावनानै जोंनिया मानो होन्ला जोंहा गामि दख'रानि सुबुंफोरा बा मानसिफोरा जोंहा बिदिनो स बाख्रि बाख्रि मावा बिदिनो बांसिनानो आबाद मावनानै जायो। आरो खायफा एफा ओ बिदिनो औ बाहेरफोराव थांनानैबो खामानि मावनानै जायो मानो होनोबा सायफ्लाय बिदिनो हा हु गैयाबा आबाद मावना जानो थाखायबो हाया बेनिखायनो बिसोरो गोजान गोजान जायगाफोराव बिदिनो कम्पानिफोराव थांनानै लुहा खौमपानि थिं म् बायदि पटिक बा बायदि बायदि गोबां कम्पानिफोराव ओ थांनानै बिसोरो जिउखौ खुंनायबो जोङो नुनो मोनो थिग बिब्दिनो जोङो
आबाद बुंङोबा जोंनसोला बिदिनो आबादखौ गोबां रोखोमैबो नो जेरै-खायखाबा मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो नोंथांनि ओनसोलाव बिदिनो साया साहानि आबाद मावनाय जायो बा साहा बागान खालामनानै बिदिनो रां रुफा बुथुमो बा गावनि जिउ बा जिउ खुंनाय राहायाव बिदिनो रांनि मदद लायो थिग बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो आबादनि नायनो थाङोबा बिथिङाव जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माइ आबाद खौ मावोबा मैगं-थाइगंनि आबादफोर मावो जे जिंखा, फटल पानिलाव फुलकबि, बान्दा कबि, मुला बिदिनो बायदि बायदि बोथोर लाना नै बोथोर बेदि आबाद मावनानै बिसोरो गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ खुंलाङो लोगोसेनो आङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो खायफाया बिदिनो गय बागान थाइजौ बागान बिदिनो कमला बागान बा लेसु औ लिसु बागान बोग्रि बा बेदिनो फाननानै जेरै गय बागानफोर जोङो बोसोरसे बिदिनो गय फुलिफोरखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लायना गायनानै बा नार्सारिफोरनि बायदि लाबोनानै गायनानै बिदिनो जों खमैबो बा बोसोरनि उनावनो जोङो जेनेबा जोङो बिगासे बिगानै हा बेयावनो जोङो लाख से लाखनो जोङो रांखौ बुथुमनो हायो। गय बागान खालामो थिग बिब्दिनो जोङो खमला फोर मैगं-थाइगं गायनायफोरखौबो जोङो फाननानै जों गोबां रां बु बुथुमनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बिब्दिनो जोंनि गामि ओनसोलाव माबाव आरो जिउ खुंनाय राहायानो जाबाय जोंनि आइजोफोराबो बिदिनो मदद होयो जेरै-दाउ, अमा मोसौ बोरमा फिसिनानै बा इन्दि खुन्दुंफोर लुनानै बेफोरखौ फाननानै बा लोगोसेनो सि दानायाव जोंनि बर' आइजोफोरा रोंखा लाय बेनिखायनो जोंना गामि गामिखौ आइजोफोरा आ सेल हेलेफ ग्रुब दानानै सोरखारनिफ्राय मेसिन लाबोनानै बोबा जि दानानै थोजासे बेसेन गोसा राङाव फाननानैबो गोबां रां लाबोबाय होबाय नो राहाखौ बेखौ मोजांङै दैदेनलाङो औ थिग बिब्दिनो नोंथाङा आरो फोरमायबावदो जे जोंहा जिउ खुंनाय राहाया गोबां दङो गारि सालायनानैबो जोंहा जिउखौ खुंनो हायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दानि जुगाव जोंनो गोबां ओब खारेननि भेटारि इ रिकसा ओंखारबाय बिदिनो जोंहा ए रिकसा सलाय सानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायो बा जोङो ट्रेक्टरफोर सालायनानै बो जोङो जिउखौ खुंलांनो हायो। मानो होनोबा जोंनिया खायफाया बिदिनो आबाद मावाबालासिनो बिदिनो द्राइभार जानानैबो औ जिउ खुङो मानो होनोबा द्रायभार फोरफोर जाबाबो जोंहा थोजासे दरमाहा मोनो बेथन मोनो नङा होमबा नों थां औ बिदिनो जोङो जिउखौबो जोङो खुंलांनो हायो थिग लोगोसे आरो खायफा औ ना हमनानैबो जिउ खुङो नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिनो औ नंगौ थारैनो बिदिनो दैमा दैसाफोराव ना हमनानै बा सोरनिबा हाखर हालाफोराव एसे खम बेसेनाव बायनानै जों बेखौ हाथाय बाजाराव बा बिदिनो मोनाबिलि समाव जोङो सकफोराव जोङो जनानै फानोब्ला जों बे खौ एसे बेसेन गोसायाव जोंङो फाननानैबो जोंङो रां बुथुमनो हायो थिग बिबदिनो खायफाबा औ बंफंनि दंफांनि बे खालामनानै बा फालांगि खालामनानैबो रां बुथुमो आरो खायफाबा औवानि बेफार खालामनानैबो गोबां रां बुथुमो मानो होनोब्ला बै फोरखौ जोंङो गामि ओनसोलनिफ्राय एसे खम बेसेनाव बायनानै जों बेखौ बुरजा बेसेनाव जोंङो फानहैनो हायो। बा जों बिदिनो बुरजा रां खामायनो हायो लोगोसेनो जोंङो खायफाबा जोंनिया फालांगिबो खालामो नंङा होमबा मैगं थाइगंनि थिग बिदिनो जोंङो जा एसे हायो न'आव मैगं थाइगं गायनानै जोंङो बै मैगं थाइगंखौ गावनि न'निनो जोंङो हासार बाहायनानै जोंङो जेरै गोबोर हासार बा रासायनारि हासार बाहायनानै थोजासे जोंङो फिथाइ सामथाइ बुथुमना बा मैगं थाइगं बुथुमना जोंङो बोथोर नि बायदि जोंङो जा बोथोर जों मैगं थाइगं गायनांगौ बा फिथाइ सामथायाइ जों बै फोरखौ गायनानैबो जोंङो बिदिनो हाथाय बाजारफोराव जों फालांगि महर खालामनानैबो जोंङो जिउ खुंनो राहाखौ नुनो मोनदों आरोखि नोंथां खोनादोंना नोंथां औ थिग बिब्दिनो जोंहा बर' आइजोफोरा
औ थिग बिबदि जा बर' आयजोफोरा गाव जिस खुंनाय राहायावबो बिबदिनो न'खराव गोबां मदद होयो जाय जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायनिफ्राय मावनाय दांनाय निफ्राय दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय जेबो रोंखा रांखा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
फोराबो दैमा दैसा ना हमनाय साम' खननाय बिदिनो साम' खननानैबो बा फाननानैबो जों एसेबाबो रां मोनो नङा होनोमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
फोर साम'फोरखौ खननानैबो जोंङो फाननो हायो मानो होन जोंङो खायफा जायगाफोराव बिदिनो साम'फोरखौ मोननो थाङो बा गैया बिनि थाखायनो जोंङो जायो थानाय ओनसोलनिफ्राय जोंङो खननानै जोंङो बेफोरखौ हाथायफोराव फाननानैबो जोंङो एसेबाबो जोंङो मोन
जानांगौ नोंथां औ
बिनिफ्राय नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों जिउ खुंनाय रा हानि आयदा सायाव सावरायनानै गोबां गोजोननाय थाबाय आरो नोंथाङा जा हागौ आंनो फोरमायना आङो मिथिखौ मिथिबाय आरो लोगोसे आंबो जाखिनि मिथिगौ नोंथांनो आं फोरमायनो हाबाय नोंथां गोजोन
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांनिसिमबो